नोंथां खोनादों ना? औ बिदिब्ला जों दिनै ओ ओ बर'फोरनि दैलां बोथोरनि ओ मैगं थाइगंनि सोमोन्दै ओ सावरायदिनि।
औ जागोन।
औ दैज्लां बर'फोरनि दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगं होनबा बर'फ्रा ओ गाहायै ओ जेन'बा दैलां बोथोराव ओ खुमब्रा ओमफ्राय मैथा गोजा, मैथा बांगाल, सबायबिमा, थाइबें, भेन्दि ओमफ्राय भेन्दिखौ दाब दाब जायगायाव मैथा सिख्ला होननानैबो बुङो आरो। ओमफ्राय फाथो ओमफ्राय आबर, थास' बेफोरनि मादाव आबर, दावमासा, देरादुमा बेफोरखौ गाहायै मावो आरो। बेफोरखौ गावबा गावनि ओ नख'रनि एसे जानो आन्था बारि बानायनानै लानाय बेयाव बांसिनै ओ गायनानै एबा गावसोर फोनानै बांसिनै बे गाहाय मैगंखौ बेफोरखौनो लायो आरो। दा बेफोरनि मादाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबायदियै बर'फ्रा जेन'बा दैलां बोथोराव मा मा मैगंफोरखौ ओ मावनानै जायो एबा लायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ। ओ आंनि ओनसोलाव माने ओ दैज्लां बोथोराव ओ गासैबो जायगायावनो माने गाहाय जायगा जाहैबाय नालाय एसे दै जायो।
औ औ।
दै दै ब' जायो आरो बेखायनो माने माखासे मैगंफोरखौ न'आव जानो आंखाल' मावनाय जायो आरो बिदि बाजारफ्राव फाननाय रां मुलाम
औ।
आम्फानिथाइखौ जोंनि जायगायाव बारा गैया आरो। न'नि ओंखाम ओंख्रि जानायजों लोगोसे जाायफा एनै मावनायखौ गावबा गावनि न'आव जों मोनो आंनि गामियाव जेरै नोंथाङा जेरै बुंलांदों मैथा।
औ औ औ।
बहल बे खौ मावनाय जायो आरो औ।
औ।
बेबायदिा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? होमा नोंथांनि मैगंखौ बांसिन मावनाय जायो।
नोंथांनि सोंथि सोंनाय बाददि जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा दहाय बुंदों, नोंसिनि ओनसोलाव ब गाहाय जायगा बेनि थाखाय फालांगिनि थाखाय खालामनाय जाया नोंथ बिथाङा बुंदों जानो आन्थाल' खालामो, ओमफफ्राय आंनि ओनसोलाव आं बुंगोन जे जोंनि ओनसोलाव मोननैखौबो खालामनाय जायो आरो, खायसे माखासे मानसिया गावनो जानो आ थाल' थाखाय मावो आरो खायसेया फालांगिनि थाखायबो मावनाय मावनाय जायो आरो। गाहायै ज आंनि ओनसोलाव एबा आंनि गामियाव फ्रायैनो गावबाागाव जानो आन्थाखौ बयहाबो नुं न'नि खाथि एबा जायगायाव बयबो दैज्लां बोथोरनि मैगंखौ मावनानै लानायखौ आं नुनो मोनदों आरो। फालांगियानि थाखायबो माखासे मानसिफ्रा गोबां मैगंखौ बुरजा बुरजा खालामनाय जादों आरो‌। गिबियाव आङो दा न'खराव गावबा गावनि न'खराव सोलिनो थाखाय गायनो गायनानै लानाय बेखौ फोरमायग्रोसै आरो आङो गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव जेब्ला ओ, जेब्ला मा जेब्ला मेसें बोथोरा आरो जोबनानै दैज्लां बोथोरा सफैसै सौफैसै फागुन सैथ्र बे दानावनो दै्लां बोथोरनि मैगंखौ मावनो थाखाय साखा फारा जानानै लाखाजोबो आरो। बे समावनो जोंनि बे जायगायाव एसे गोरान नालाय। बिनिखायनो माबाखौ मैगंफोरखौ बारा रज' होनोनो हानो नागिरा आरो एसे खस्थ' जायो। थेवब्लाबो नारा नाथा नाजानानै माखासे दैनि बेबस्था खालामनानैबाबो बयबो मावनानै लाजोबो आरो। बिदिनो सबायबिमा मैथा गोजा, मैथा बांगाल। बहल जिंखा खुमब्रा थाइबें सबायबिमा फाथो भन्दि बेफोरखौ बयबो मावजोबो आरो। ओमफ्राय बयबो जाहाथे बाजाराव बायांनाय बायनानै जानाङा आरो, बेखौ साननानै आंनि ओनसोलाव दैलांबो बोथोराव बेफोर मैगंखौ मावनानै लाजोबो आरो ओमफ्राय आरो आंनि ओनसोलाव फालांगिनि थाखायबो बिराद मावो आरो। बिदिनो बहलफोरखौबो बिराद गुवार गुवार जि बिघा जिबा बिगा गाहाम मावनानै फालांगि खारोम खालामो आरो दैज्लां बोथोराव ओमफ्राय ओहोम बिदिनो थाइबेंखौबो ओ गोबां गुवार गुवार जायगा बाहायना बा मा गायनानै ओ बाजाराव गावनि ओ रांखावरि माबाखौ न'खरखौ सोलिनो आरजिनो थाखाय बे दैलां बोथोरनि मैगं थाइबें बहल आरो जिंखा खुमब्रा बेफोरखौ मावनायखौ आं नुदों आरो दा आंङो नोंथांनाव ओ सोंथि सोंनो लुगैदों दि नोंसिनि ओनसोलाव मानि ओ सोरबाफोर जेनेबा बे दैलां बोथोरनि मैगं। बे मैगंजोंनो जेनेबा गावनि जिउखौ दानानै जेनेबा न'खर सुंथानायनि गाहाय राहा होननानै सोरबाफोर फालांगि खालामनाय बेफोरबायदि ओ दङ नामा नोंथांनि ओनसोलाव?
जोंनि ओनसोलाव ओ जोंनि ओनसोलाव बिदि बेफार फालांगिनि थाखाय थाखायथ' एसे थेवब्लाबो ओ न'खरानि थाखाय माखासे मैगंफोरखौ ओयै न'आव जानानै आगखौ हाथाय बाजाराव लांनायखौ नुनो मोनो। बे बेफोरनि बेफोरखौ फाननानै आं
औ
जों थेवब्लाबो जोंनि जायगाखौ इसिग्राब बिदि बुरजा मैगं गायनायखौ नुनो मोनाखै नै बेना अ आं आं नोंथां
औ औ औ दे
नोंथां जेनेबा नोंथांनि ओनसोलावथ' ओ गोबां गोरान खेथि मावोना दैज्लां समाव औ बिथांमोनहा ओ माबोरै मुलामफा जानाय नुदोंना नुवाखै नों नोंथांनि नोजोराव?
मारै होन्दों नोंथां होन
अ जेनेबा नोंथांनि ओनसोलाव औ नोंथांनि ओनसोलाव जेनेबा ओ गोरान खेथि मैगं थाइगं मावोना दैज्लां समाव
औ औ औ
जेनेबा नोंथांनि नोजोराव ओ मुलाम्फा थांङा नुदों ना नुवाखै ना लस जानायखौ नु दों होनो हागोन न
औ औ आंङो बिदिब्ला बुंनोसै आंनि ओनसोलाव आंङो बोथोरखौ लानानै बुंनांगोन आरो ओ अबेबा समाव आंङो बांसिन मुलाम्फा जानायखौ नुदों। आरो अबेबा बोसोराव आङो एसे खहा जानायखौबो नुदों आरो ओ आंङो दा बिदिन्थि हिसाबै आंनि न' खाथियावनो सासे बिदाया मावो नालाय बेखौ आं खिन्थानोसै आरो बिथाङा मा होनो थाइबेंनि आबाद खालामदोंमोन आरो ओ द' बिगासो जागौमोन। बिथाङा थाइ गिबियावनो बिराद खस्थ' खालामनानै जेनेबा फागुन सैत्र' दानाव थ' बारा अखा हायाना बे समाव दैखौबो बिथांङा मा होनो दैनि जगार बेबस्था खालामनानै वाटार साप्लाइ पाम्पिंजों माबानानै थाइबेंखौ गायदोंमोन आरो बिथाङा बिराद आबाद खालामनानै खस्थ' खालामदों ओमफ्राय बिदिनो थांनाय बोसोराव बियो बिराद मोजां फिथाइखौ मोननो हादोंमोन आरो मुलाम्फाखौ बिराद मोनदोंमोन ओमफ्राय देग्लाय नोंथाङाथ' मोनथिखादोंना अखाया बिराद हादोंना बे अखानि जा माहोनाव देग्लायहाय ओ बियो थाइबेंनि आबादखौ बारा जेनेबा मुलाम्फा मोननाय बाददि मोनाखै आरो बिथाङा आं बिथांनि आंनि नोजोराव बिथाङा एसे खब जादों। होननानै आं सानो आरो बे मानो होनोब्ला बे जुब जुब अखा हाबाय थायोब्ला मैगंफोरा बारा थावरिनो हायाना। बिनिखायनो बिथांनि आंनि नोजोराव बिथांनि आबाद खालामनायाव एबार बोसोराव एसे खहा जादों होननानै आं सानो आरो दा आङो नों-नोंथांनावबो आं
थाङा औ
मारै होनदों? हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनागासिनो।
औ औ दे बुं-बुंफिनदो दे नोंथां।
बिथाङा माबायदि हासार बाहायदों
अ अ अ मैगं गायनायाव ना अ
औ औ बिथाङा ओ गावनि मा खौ गावनि जेनेबा न'खराव थांनानै थानायनि नि गाहाय राहा जानानै आबादखौनो आबादजोंनो सोनारनानै गावनि न'खरनि जिउखौ खुङो आरो बेखायनो बिथाङा अर्गानिक हासारनि अनगा रासायनारिक हासारखौबो बाहायनायखौ आं गोबां नुदों आरो।
औ जेनेबा ओ गोबोर गोबोर हासार बेफोरखौबो बाहायनाय नुगोनना नुवाखै?
ओ अर्गानिक जेनेबा गोबोर हासार बिथाङा बेखौबो बाह बाहायो आरो बिनि अनगायै जाहाथे ओ गावनि जेनेबा बे आबाद मावनाय बे आबादा जाहाथे साबसिन जानानै गावहा रांखावरिखौ जेनेबा आरजिनानै गावनि न' न'खरा मोजाङै जौगायो बेखौ नोजोर होनानै बिथाङा माखासे रासायनारि हासार गोबोरनि अनगायै माखासे रासायनारि हासार बाहायनाय आं बेखौबो नुनो मोन्दों आरो बिथांनि आबाद मावनायाव।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
दा आङो नोंथांनाव मोनसे सोंनो लुबैदों। जेन'बा नोंथांनि जेन'बा नोंथांनि ओनसोलावथ' दा दै ब माबा दैब' होनदोंना दैज्लां मैगङा बारा जेन'बा फालांगिनि खालामनो हाया संख्रि बानलुनि थाखायल' खालामो होनदों जेनेबा बेफोरखौ जेन'बा जेन'बा एसे जिउ नोंसिनि ओनसोलाव जेन'बा बे दैलां बोथोरनि मैगंनि आबाद बे आबादखौ जेन'बा न'खरनि एा थांनानै थानायनि राहा हिसाबै जेन'बा आवगायनानै लानो हागोन ना हाया
आ
थांनानै थानायाव जेनेबा न'खरखौ जेनेबा नायनो बेंनो जेनेबा थांनानै थानायनि गाहाय राहा हिसाबै लानो हागोन ना हाया दैज्लां बोथोरनि आबादजों
दै्लां बोथोरनि आबादजों जेनेबा मैगं खोना रोंगोनादों मैगं थाइगङाथ' बाङै जाहैया जाना बेखौ थैलाङो
औ औ औ
दै थाबाय थानाय जायगायाव जेनेबा मै मैगं थाइगंबा माने थाया आरोना बेखायनो माने मैगं थाइगं जिउ खुंनो हागोनखौ नुहुराखै माने जेरै जोंथिं दा दैज्लाङाव माइसो गायो आरो बेजोंनो माने थांनानै थायो आरो खिन्थु मैगं थाइगंखौ गावबा गाव बे न' बिथा बेफोराव गायनानै जानायखौ जों नुयो आरो
औ औ औ थिगैनो दं बिदिब्ला दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा बे दिनैनि बर'फोरनि दैलां बोथोरनि ओ मैगं थाइगंनि सोमोन्दै सावरायनाय बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ दसे बिदिब्ला खोनादोंना नोंथां
दे औ खोनादों खोनादों